हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
हेल'
हेल' नोंथां खोनादोंना
अ अ
औ नोंथां ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो दं ना
ओं ओरैनो दं
माने फरायनाय लिरनायनि बागै जों सावरायनो होनदों आरो औ औ औ
नोंथाङा मा फरायगासिनो नामा?
अ आङो माने ग्रेजुवेट जानानै बिदिनो दा बिदिनो जब मावदों आरो आङो
अ मा जब औ
एयारपर्टाव बिदिनो इलेक्ट्रिक नि
औ औ प्राइभेट ना गभर्मेन्टनि
बिदिनो कम्पानि आन्दारावसोलै बिदिनो प्राइभेटानो होनजायो जायो आरो एयारपर्टनि
ओं ओं
नोंथाङालाय बेसांसिम फरायखो?
आंबो बिदिनो बिए कमप्लिट खालामनानै न'आवनो दंथ'यो जेबो लानाय जायासै आरो
अ
हेल्थ प्रब्लेम जानानै बिदिनो थानाय जाबाय आरो न'आवनो
ओ मा हेल फ्र अ ह ह ओ ओ ओ थलानो सानदोंमोन आरो लायासै
ओं एबार लानो सानदों र'
बिदिनो नोंसिना बे आइजोफ्रा माने खामायनायनि अनेक लामा दंलै नोंसनिया आं माखासे खोन्थानो हागोन नामा बिदिनो बिदिनो नोंसिना बे माने नोंसोरनिथिं जि बायदिसिनाफ्रा सिलिं जागोनाना जाया
जिफोरा जायो
ए जिफोरबो दानो हायो नोंसि खस्थ आरो खस्थआलाय जेनबा ग्रे जुयेद जानायफ्रा बेखौ बानो नागिरो आरो माने मोजां मोना एसे आराम लुबैयो ना उम
बिदि मेसिनफोर माबा दुरजिनिफोरनि सुनानै सिखायनो हायो आरो बिदियाबो मोजां आरो मानियाव होयो दा मानसिफोरा इफोरबायदिनो दङ आरो सुनानै जिफोर सुनाय सिखायनानै बुहुदानो दङ आरो इदिनो दा
जोंनिथिंजाय माने गथाय सिख्लाफ्रा माने बांसिनानो जि दायो आरोना बिदिनो जोंनि बर'नि जिखौथ' दाखाला ओमफ्राय बेलेगनि जाथि फोरनि जिखौ दायो आरो जे बे अरुणचल जोंना अरुणचल खाथिना अरुणचल मानो
अ
जिफोरखौ दायो आरो बिसोर बिराद माने लांफैयो आरो ना बिरादनो जिखौनो दाख'लायनो हाया आरो जोंथि बेफोरजोंनो सोलिनानै दं आरो जोंनिया माने बिदिनो फरायनाय लिरनाय दानि जुगावथ साख्रिफोर मोननाया बिराद थान ना बिदिनो फरायबाबो माननो थानाय आरो फरायथारबाबो माने एसे मोजाङै फरायथारनांगौ गोरों जाथारथारनांगौ जोङो इन्टारभिउ मोनसेबो फा इन्टारभिउफोर होयोबा जोङो क्रेक खालामनो हानाय जाय फरायथारनांगौ ओरैनो फरायलांबा थाना जेबो लाब गैया फराय जों ओरैनो साथि फिकेदनि थाखाय फरायबा जेब्बो लाब गैया जोङो रोंनो रोङो थाखाय ससे फरायनांगौ जोंहा
लाइफआव माबा मोनसे जानो थाखाय इसे मोजां नुनानै उम
सारटिफिकेटनि थाखायल फरायो सारटिफिकेटनिखौ मोननानै मा खालामनो जेबो लाब गैया सारटिफिकेट
औ
रोंबा नोङो क्लास टेनबाबो नोङो क्लास टेनसिम नों मोनो अनेक साख्रि मोनो बायदि डिफेन्सफोरखौ मोनगोन आरो दाथ' थारटग्रेट फरटग्रेट बिनि साख्रि मोनगोन आसाम गभमेन्टनि बायदिफ्राव फैबाय थायो क्लास टेन लसो पास जानांगौ
ओं क्लास टेन पास जाबानो मोनो आरो बेफोरखो दायन
नो इमान गिदिर फरायलायना आरो नोङो जब मावथारनो गोसोबा बिदिनो मानसियाल गोरों जानांगौ आरो
औ
माने गासिखौबो गोरों पारफेक्ट मेस्ट इंलिस साइन्स ससियेल रिजिनिं बायदि इंलिस फोरखौ एसे मोजाङैनो हायोबा
उम
सानाव एफा गिदिर फरायनाय दरखारानो गैया माने
गैयाथ बिदिनो आरो बिदिनोथ
बिदिनो नोङो इन्टारभिउफ्राव नोङो मोजां मार्कस लाखिनो हाब्लााथ पास जाबायदा साख्रि मोनबाय नङो जोंनाथ आरो बर'फ्रा एस टि खा माथो
ओं क्लास टेन टुयेल्भ पास जानानैबो साख्रि मोननाय दङ बुहुदानो ओरैनो एसे बुरजा फरायनानैबो मोनखाय एसे ओरैनो गोलैसोना थायो आरो
औ खायसे खायफाब मोनग्राबो दं गिदिर लाइनाव मोनो बायदिफ्राव बिदिनो बांसिनानो माने बे बर' मि मेजर लानायफ्रा माने बांसिनानो ओरैनो दं आरो
ओम
बिदिनो मास्टारफ्राथ' दा ओरैनो टेट पास जाबाबो मास्टार भेकेन्सियानो ओंखारा माथो
ओं
फैसाल' थांगारनाय जायो फैसाथ' बिराद थाङो आरो बेखार जायोना मानसिया बिराद गोबाव फरायनानै जेबो गैयै जायो दा आंनि बुजिनायाथ' माने जोंनि हौवा मानसिफ्रा माने बांसिनानो माने ग्रेजुवेट जाखांनानै हायद्राबाद बेंगालरावसो खारहैजोबबायमोन ओम बिदिनो माने एफा फरायनानै बिसोर खारहैजोब्बाय बिसोरो ओरै खालामनांगौमोन आरो क्लास टेन पास जानाय लोगो लोगो मोनसे ट्रेदआव हाबनांगौ जेनेबा आइ टि आइ बा हाबनांगौ आरो दि हाबबाथाय नोंना मेरला साख्रि मेरला जेरावबो साख्रि मोनगोन नोङो जेरावबो खामानि मोनगोन फेक्ट'रि एन्ड फेक्ट'रि दा गुवाहाटि बायदि जायगायाव मेरला जि फेक्ट'रि दं फेक्टरि बिदिनो हतेल हतेलफ्रावबो खारें बानायग्राफोरनि गोनांथि जायोथ' इदिनो आइ थि आइ लानाया माने इलेकट्रिसियान दङ प्लाबिं दं बे फिदिं खालामनाय बिदिनो दै पाइपफोरनि बायदि कारेन्टफोरनि दङ बिदिनो कारेन्ट फोराव माने हट हटेल बायदिफ्राव माने सासे थाखायो माने मोनफ्रोमबो हटेलफ्राव सासे थाखायो बे खारेन्फोर गाज्रि जाबा बानायनो मानो नङाबा सोरखौ मोनब्रबगोन गिदिर गिदिर हतेलफ्राव सासे माने सानै साथाम सानै साथाम मानसिया पारमानेन्ट बुकिं थाखायो माने बिदिनो सेलारि होबाय थायो बिदिनो आइ टि आइ लानायफोरखौ लायो आरो आइ टि आइ सार्टिफिकेट थानाय बिदिनो दुइ बोसोरनिल' कर्स दं बियो बारा इसेबां गिदिर ख्रस नङा आरो बियो बिदिनो आखाइनि बिदा फोरोंगोन कारेन्टनि बायदि मेचिनफोरनि बिदिनो थारफोर जरायनाय जोङो कारेन्टफोरखौ बोरै मामायाव गाज्रि जाबा बोरै दाङो बायदिसिना मेचिनफोर मिल माल्टिं बिलटार बायदिसिना फिसा फिसौ बुसतु बेफोरखौ माने हजोंहाय आइ थि आइ फ्राव फोरोंजोबो माने
ओं बिदिनो बेलेग बेलेग माबाथाय ना दिडिपार्मेन्ट माबा आइ थि आइ नाबो
औ थायो थानायालाय हिनजावफोरनिबो दङ आइ थि आइ बिदिनो नोंसोरो माबा लानो हायो ओ बे बागान मेनेजार जानो हानाया मामोनलाय पिटार पिटार पिथार लाबाथाय नोंसोर बागान मेनाजार जानो हायो आरो बिदिनो थाखाबो नांगौ जायोना बेखौ खरस लानो थाखाय बिदिनो प्रब्लेम आरो आङो आइ टि औ औ औ
लादोमोन
आंहा माने ग्रेजुवेट जानानै आइटि आइ सो लानाय जाबाय माने ओरैबादि जामबा जादों माने आं ग्रेजुवेट फरायलायनानै ग्रेजुवेट फरायनायनि जेबो लाब जायासै बेखार माने क्लास क्लास टेनजों समान जाबाय आरो आरो ना नों आइटि लाबोफिनबाय नालाय
ओं जेबो नोङालै जायो इदिनो उफाय गैया
आइ टि आ माने नोङो टेन लेभेलफोरनिसो ग्रेजुवेटआ एसे गोजौथायाव थांबाय माने
ओं
माने लस जायो आरो बिखौ जि खालामबा
उम
ओमफाय नोङो बिदि ग्रेजुवेटफोरसिम फरायथारबाथाय एसे मोजां आइ आइ आइटिइ इलक्ट्रिकेल इलेक्ट्रिकेल माने मेरला साख्रि दं
एगजामफोर फैयोना इगजामफोर होनाय फैयो नामा इयावबो
आ एगजामफोर होनांगौ आइटि आइ लाबाथाय नोङो माने मोनसे जेनेबा नोङो इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्टनि नोङो मानसिखा आरो नोङो जेनेबा नोङो माने बेफोराव फरिखा जाबाय थायो मास सय मासजों जायो सेमिस्टार बायदि सय मास सय मासजों खेबनाय जायो मोनब्रै जागोनफोर गया बोसोरनैजों फार्स्ट इयार सेकेणड इयार बेनि उनाव मोजां मार्कस औ
औ
बिदिनो इन्जिनियारफोरबो जानो हायोमोन आं फैसा एसे बुरजा नांगौलै हायासै इन्जिनियार जानोबो नङा पलिटेकनिक जानांगौमोन आरो मोनसे खरस बेबो लायोब्लानो फैसा बुरजा नां बुरजाय नांगौगैया दा सरखारि आइटि आइफ्राव लाबा माने एसेबां फैसा थाङा मानो होन्ना बुंङोला माने बे सरखारिसो नालाय सरकारिफ्राव इसेबां थाङा प्राइभेटफ्राव माने थैलाबो बिराद थाखा नांगौ जायो एडमिसनानो आ प्राइभेट न सरकारिसो
औ
बि माने एडमिसन थार्टि थावजेेन प्राइभेटआ आरो बोसोराव बिदिनो थांगोन देर लाखसो अवान लाख फिफ्टि थावजेन बायदि थांगोन बोसोरनायजोंनो थिन लाखसो थांगोन थिन लाख सारि लाख बिदिनो आरो नों बेखौ खामायफिननो थाखाय नोङो एक बोसोर देर बोसोर नों
उम
बिदिनो आइ टि आइ फोरजोंबो मानसिफ्रा बिदिनो दरमा जानानै दङ थार्टि थावजेन फर थावजेन बायदि बिसोर माने साटिफिकेटनि सायावसो आरो नोङो जेराव मेराव खामानिफोर मावनानै फैगोन बायदि बेफोर माने सार्टिफिकेटफोर मोनो आरो सार्टिफिकेट मोनबाथाय माने आइडिया एक्सपिरियेन्स जेनेबा थजुरबा होनो आरो हिन्दीनि आइ आइदिया आइदिया जेनेबा बे आइदिया सार्टिफिकेट दं आरो जेनेबा आइटि आयना जों हबबाफोर खामानि मावनानै फैयोबा बे माने बे एक्सपिरियेन्स बेखौ देखायबा मा सेलेरिया बारा मोनो आरो
ओं एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोनखाबा मोजां जायो आरो बिदिनो हाबाथाय औ मायाबो मेजर लादोंमोन नामा दिग्रियाव नोंथांङा
आङो मेजर लादोंमोन बर' मेजर जेबो खामानियाव होआसै
जेबो लाब जायासै माने ओंखायनो बिराद लस मोनदों आरो आं
ओ।
आं एसेबानो बरबादसो जासिगौमोन आङो‌
मानो?
जेबो आइथिया लायाबानो गैबा गैलामोन आं जिर' जाखाबायमोन आङो।
आइजो जोंहा एसे गोरिब थाखोनि मानसिना जोंहा एसे बांद्राय। एसे एडमिसनखौबाबो जोङो बुरजा थाखानि जों होनो हायाना। बिदिनो डि एल एड फोर लाइटि लाबाबो फैसा फैसा नांगौ जायो।
दिले दावबो प्राइभेटाव लाबाथाय। सरकारियावबाथाय एसे बुरजा थांङा खोमा दे।
हा थांनायालाय माबा रिक्स दंलै रिक्स दं। रिक्स दं बेफोरो माने साख्रि मोनथारगोन होनना बुंनो हाया।
औ दा बोसोरनै फरायनानैबो उनाव आरो। एगजामफोर होनानै पास जायाबा खेबसेबो बिदिबो जायो आरो गोसो होथारागोन आरो गावबा गावनि सायाव नालाय गासिबो।
ओंखायनो बारा एसेबां औ बारा रिक्स मोनैखाय ओंखायनो आइथि लाखाबाय आं।
उम आयथि आयदिब जों दे।
लस जाबाय आरो आंना। दा जाथोंसै जेबो सानला।
जेबो नंङा दे दाबो गाब गावनि माबा भायग' इदिनायनो होननांगोन आरो।
नोंथांयालाय माबाफोर नाजादों नामा।
आंथ' बिदिनो एकजामफोर होबाय दं आरो साख्रि फोरनि पासखौनो जानो हाया माथो मानिे बिदिनो फरायसनिखोननो होला बायदों आंङो दा बे थार्द ग्रेड फर ग्रेद फोरनिखौनो होदों बेंकनिबो होखांबाय आरो एस बि आइ नि बास जायासै आरो सिगां होखांबाय बिदिनो।
रिजिनिंफोरखौ मोजां नायनौ। जेनेरेल नलेज बेखौ हाबासो क्रग खालामनो हागोन आरो। हाजोब नांगौ बेखौ। जुदि हायाबा हाया हाया फरायनो हायाबानो बेलेग खामानियाव नायखादों आरो टाइम पास खालामना थानान लाब गैया। नोंङो माबा मोनसे नागिरखादोसो जेनेबा हमना ला। माबाफोर नोंसोरनि न' खाथिफ्राव माबाफोर जागोन नामा एसे सान। माबाफोर बिजनेस माबा बिजनेस टाइप औ।
मोजां जायो आरो थाबाथाय साख्रि मोनाबाबो जायखिया आखाइनि मोनसे खामानि सिखायना लानो हाबा। मोजां जायोायो उनाव फिउसाराव आखाइनि सोमोन्दै। गावबा गाव माबा मावनानैबो जानो हायो आरो।
औ।
फोर बिजनेस बायदि।
बिजनेसबा माने गावनो मालिक जायो मालायनि आन्दाराव थानो दरखार।